नोंथां खोनादोंना नोंथां।
अ खोनादों नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां।
नोंथांजों मोनसे आयदानिसो सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां।
औ नोंथां ओ मा खोथा सावरायनो ओंखारदों बुंनायसाय नोंथां।
दा नोंथां जे जोंनि माखासे दोरोङारि ओंख्रिनि सोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां
अ सावराय जागोन नोंथां। ओ जोंनि दोरोङारि ओंख्रिनो मा नोंथां
दे नोंथां नोंथाङानो फोरमायग्रोदो गिबियाव।
औ-औ नोंथां ओ जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोबा जोङो ओ गोबां दोङो जोंनि ओंख्रिफोरा ओ जेरै नारजि ओंख्रि अनला ओंख्रि आरो बिदिनो मैथाफोर दङ आरो गोबां दोङो ओ जाय ओंख्रिफोरखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ आबै आबौमोननिफ्रायनो जोङो जाबोनाय ओंख्रि जेरै जोङो ओ अनला ओंख्रिफोरखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोयो। बेफोर ओंख्रिखौनो जों दोरोङारि ओंख्रि बेफोर ओ बे दोरोङारि ओंख्रि बेनि सोमोन्दै आङो दा नोंथांनो फोरमायनो सानदों गिबियावनो अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो ओ सङो एबा अनला ओंख्रिखौ माबोरै संनानै जायो बेनि सोमोन्दै आङो बेनि प्रसेसफोरखौ नोंथांनो बुंनो सानदों आरो। ओ बेफोर जाहैबाय गिबियावनो जों अनला खारै संनो थाखा गिबियावनो जोंनो माइरं नांग्रोगोन ओय बे माइरं जोङो ओ बेसेबां मानसि जागोन बिनि बेखौ नायनानै जोङो बेनि जखाखौ जों लागोन आर'। जेरै जोङो दजन मानसिबा जोङो खोरैसेबा खुरैनै लाबाय बिदिनो बेखौ जों दसे सम दैयाव सोमना दोननांगोन मानो सोमना दोननांगोन होनोब्ला माइरंआ जेब्ला जों देगोन बे देनाय समायाव जोङो मा थाबनो ओ गेब्लेनो थाखाय जोङो इखौ दसे सम दैआव सो सोमना दोनगोन सोमखां सोमखांनानै जोङो बेखौ सुखो सुनानै ओ जोङो सुखांना दोनगोन आरो बेखौ। ओ सुखांनानै दै सर' जासे दोनबाय जोङो बेखौ ओ उवाल नङाबा दिंखिजों जोङो देनायखोन देगोन आरो बेखौ। आरो दानि जुगाव जोङो नायोब्ला बांसिन नुनो मोनो। जोंनि नंग न'खरफोराव गामि ओनसोलफोराव दिंखि आरो उवालखो जोङो बांद्राय नुनो मोनला बेनिखायनो खायफा खायफा दाना गैयिफोरा मानो मिक्सार नङाबा ग्रेन्डार मेसिनजों देनाय जायो आरो बेखौ बें बेबायदिनो जो देखांना लानायनि उनाव जों मादो जागोन बेखौ जों सायखगोन। अनलाजों अनलादों औ अनलाखौ दाउजों जागोन ना, ना औवानि फेंखाजों जागोन। ना ओ मा होनो मुला गोरानजों जागोन बिदिनो गोबां रोखोमनि जानो हायो आरो जोङो अनलाखौ। जेरै जों सोर खायफाया जों अमाजोंबो जायो। खायफाया बयलारजोंबो जायो आरो बिदिनो गोबां जायो। ओ दा जों गिबिआव जोङो दाउजों जागोनबा जों दाउखौ गियो बाजाराव नङाबा न'नो न'आव थानाय दाउखौ जोङो बुथार गोरना लानांगोन। एबा बाजारनिफ्राय जों बायना लाना फायनांगोन आर'। जेन' बायना लाना फैखानानै जोङो बेखौ ओ मोजाङै सुनानै ओ मोज जाङै एवनानै एवखां नांगोन आरो जेरै जोङो ओ पियास होननानै सामब्राम बिदिनो हाइजें इदि होननानै मोजां एवफ्रामना लाबाय लानानै जेब्ला जोङो अनला खारैखौ संगोन अब्ला जोङो अनलाखो अनलाखौ संनो थाखाय गिबियावनो जोङो साराय एब बा थौआव दैखौ जों फुदुंना लाग्रो नांगोन फुदुंना लाखांनानै जों जेब्ला दैया गोदौयो अब्ला बै जोङो गिबियावनो ओ अनखौ, अनखौ एबा माइरंखौ गुन्दै खामना लानाय बेखौ जोङो दै गोदौनायाव फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि होनांगोन जाहाथे मा बियो लाद्राखाया आरो। बेबायदि होनांगोन आरो जोङो जेब्ला जों गोदोनो बेखौ होजोबो अब्ला जोङो। जा एसे एनै लाद्राखायो बेखौ जोङो सिफायनो थाखाय नों मा नैबे सागंजों जों सानांगोन सागंजों सायोब्ला मा जागोन बे लाद्राया ओ गुब्रुगोन आर' गैया जालांगोन। बेबायदिनो जोङो जेब्ला साखाङो अब्ला जों मा खारदै एसे होनांगोन। खारदैखौ एसे होब्ला जोंना मा अनलाया थावो आरो बेबायदिनो जों खारदैखौ एसे होखांनानै हो होनो होना लाबाय होखांनानै जोङो बै ओ दाउखौ जेब्ला जों ओ एवनानै मोजां एवफ्रामना लादोंमोन। बेखौ जों अनला खारैयाव होगोन आरो इनिफ्राय। अन ओय बे अनला ओ स ओंख्रियाव संबाय थानायाव होबाय आरो होननानै दसे सम गोदौ होनांगोन गोदौ होनानै बेखौ मोजां गोदौ होबाय थानानै दसे नैजि नैजि मिनिटसो गोदौ होखांनानै जेब्ला ओ दाउ बेदरनि दाउनि र'सफोरा ओंखारजोबो अनलाजों गोरोबलायो। इयो अ' बैसिम जोङो मा संबाय थानानै जोङो मा मोनगोन आर'। मोनबा जोङो जानाय महराव जों अनला खारैखो मोनजागोन आरो बेबायदिनो नोंथां। आरो जोंनि बेबायदिनो गोबां ओंख्रि जाबावनाय आर' अनलाजों जेरै जोङो औवा मेवाय जों जायोब्ला जोङो गिबियावनो औवा मेवखौ जोङो बारिनिफाय एबा औवा बारिनिफाय दानना लाना फैनांगोन दानना लाना फैनानै ओ बेखौ ओ सायनांगोन जोङो सायखांनानै इखौ हानांगोन जे हानाय खमायाव मा होनो बे औवा मेवखौ औवा फेंखाखौ ओ जोङो थोरसि एबा गामलाफोराव जोङो मा लानांगोन खारदै एसे लानांगोन जाहाथे मा बे बार ना नांनानै। बे औवा मेवाया एबा औवा थेंखाया गोरा जाया राखसो राखसो। बेबायदि जों खामाबा खारदै होननानै हायाबा जों मा जायो औवाया। थेंखाया गोरा गोरा जानानै रुइनो रोङि जायो आर बेनि जोङो। खारदै लानानै हानांगोन आर बेबायदिनो जों हाना लानानै बेखौ जोङो दै गोदौनायाव ओ होनांगोन आरो जेब्ला ओ दैया गोदावबाय थायो अब्ला जोङो औवा मेवायखौ होनांगोन होनानै बेबायदिनो संनांगोन ओमफ्राय जेब्ला गोदौबाय थायो बेबायदिनो अन गुन्दुं देना लानायखौ बेखौबो जोङो होनांगोन आरो नोंथां अब्लासो मा जागोन बे थावनाय जागोन आर बेबायदिनो जोङो गोबां ओअनला खारायाव होना जानो हायो बेनिफ्राय जों मोननो समायाव गंगार धुनियाफोरखौबो होना जानो हायो। ओ दैज्लां बोथोर नालाय दा धोनियाथ मोननो मोननो गैला। बिनि थाखाय जोङो गंगार धोनदियाखो होना जाजायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो आंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै फोरमायनाया बेनोसै नोंथां दा नोंथाङाबो आंनो फोरमायनो हागोन नामा। बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि माबोरै सङो बेफोरनि सोमोन्दै।
दोरोङारि ओंख्रि फोरनि सोमोन्दै नोंथाङा जे फोरमायलांबाय आरो बिदिनो गोबां दं जोंहा। जेरै आं बुंनो सान्दों सबायाइजों दाउ। बे सबायजों दावआबो जोंनि मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि। जाय ओंख्रिखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो आजौ आजौमोननि समनिफ्रायनो। दिनैसिमबो जाबोगासिनो दं आरो सोलिबोगासिनो दं आरो थिग बेबायदिनो सबबायजों दाउ बेखौ माबोरै सङो होनना बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो सबाय नांग्रोगोन आरो दाउ नांग्रोगोन। गिबिआवनो आं नोंथांनो सबाइनि बागै फोरमायथिनो सानग्रोदों जोंहा सबायखौ मा आबाद मावनानै मोननो हायो न'खावनो आबाद मावना नोंथाङा ननि ओंखायनो मोनगोन जुदि न'आव आबाद मावनाय गैयाब्ला अब्ला नोंथाङा हाथाय बाजार बायना लाबोनो हागोन। जुदि नोंथाङा हाथाय बाजारनिफ्राय हुख्रेमखानाय सबायखौ लाबोआब्ला गथा सबाय लाबोयोब्ला बे गथा सबायखौ लाबोखांनानै बेखौ इसे बासिग्रोना लानांगोन गिबियावनो बासिग्रोना लाखांना बेखौ साराय गुदुंङाव एवनांगोन जेबो होनाङा। सौरायफोर एवनाय बायदि एवनो नांगोन। बेनि उनावहाय बिदि एवखाङोब्ला बिदि जेब्ला एसे खामनो अब्लाथाय बेखौ जोङो मा ओ अन्थाइ थाफायावहाय बेखौ हुख्रेबनाय जायो आरो। माने बेनि जे सबाय गथा बेखौ गावहोजोबनाय जायो। बेनि उनाव गावहोखांनायनि उनावहाय बेखौ एसे जोङो संग्राय बा दालाजों जोङो बेखौ जावनाय जायो आरो। जावनानैहाय दान्दिसे सम जावनानै बेखौ बिनि जे बिगुर बे बिगुरखौ जोङो खारहोजोबनानै लानाय जायो। बे खारो जोबना लाखांनायनि उनावहाय बेखौ जों सबायखौहाय ओ गिबियावनो जोङो एसे दै लानानैहाय सोमग्रोनांगौ। दै लानानै सोमनांगौ मानो होनोब्ला जोंहा सबाया गोरा जायो नालाय। बेनिखायनो जोङो बेखौ गुरै खालामनो थाखाय दैयाव सोमनानै दोननांगौ। दैयाव सोमखांनानै जेब्ला सबया रुइयो ओरैनो जोङो सबाइखौ ओ नैजि नैजिबा मिनिटसो जोङो सोमना दोननो नांगौ जेब्ला रुयो अ अब्ला जोङो सबायखौ बोखांनानै दोननो हागौ आरो जेनेबा नोंथाङा सबायखौ मोजाङै सुनानै लाग्रो नांगौ। बेनि उनाव जोंहा सबायाथ जाथबाय नालाय आङो दाउनि बागै फैफिननोसै जे दाउ दाउखौ जोङो सबायजों दाव होनोब्ला ओ गुबुन दाउफोरा जोंहा जानाय नङा जेरै ब्रयलार बा ओ बेलेग गुबुन दाउफोर बेफोरखौ जोङो जेरै दोरोङारियाव गोग्लैया आरो जाय दाउआ दोरोङारियाव गोग्लैयो होनना बुङोब्ला जोङो नखराव फिसिनाय दाउ। बेखौसो जोङो दोरोङारि दाउ होननानै जों बुंनो हायो बे दाउखौहाय जोङो न'निफ्रायनो मोनो। नानै जोङो न'निफ्रायनो बेखौ बुथारना लाग्रोगोन। बुथारनानै बे दाउखौ जोङो दै गुदुङाव सोमनानै बेनि गां माखाखौ गिबियाव बुखुना लागोन बुखुखांनायनि उनाव बेखौ इसे सावफ्रामनानैहाय बेखौ जोङो बेदर गोदाना लागोन आरो बेनि नाङै मुवा बुस्थुखौ जोङो गारनानै जे नांगौ बुस्थुफोर बे नांगौ बुस्थुफोरखौ जोङो लानाय जागोन आरो। ओ नांगौ बुस्थुफोरखौ जोङो लानानै बेदर खालामखांनानै जुदि नोङो गिबि गोदानायनि सिगाङाव दाउखौ मोजाङै सुना लाखादोंबा फिन सुफिननांगौनि गोनांथि जालाया आरोना नोंथां। ओ बिनि उनाव जोङो दाउखौहाय ओ साराय गुदुङाव थाव सेरनानै बा अराव जानानैहाय जोङो बे दाउखौ ओ जेरैहाय सामब्राम एवफ्रामनानै लानांगौ एवफ्रामना लानायाव नोंथाङा संख्रि हालदै होनायजों लोगोसे नांगौ जानाय मस्ला मस्लिखौ होनानै लाफाखानो हागोन। मानो होनोब्ला जोंहा दाउखौ एवफ्रामनांगौल'। ओ जुदि नोंथाङा दाउखौ नां मोनाय मोनजासिम एवोबा जोंहा मा दाउनि जे गोथावथि बे गोथावथिया बै ओंख्रियाव ओंखारहैयाबो बेनिखायनो जोङो दाउखौ एवफ्रामनानैल' लानांगौ आरो नोंथां जोंहा दाउनि एवफ्रामनायाबो जाबाय अब्ला जों सबाइनि फारसे फैफिनसै जोंहाथ' सबाया सुनानै दोनखाबायानो ओ जे सबाया जोंहा ओम। संनो थाखाय गिबियावनो जे जोङो मा खालामनांगौ ओ सारायाव दैखौ फुदुंनानै लाग्रोखानांगौ आरो दैया जेब्ला गुदुं जायो अब्ला जोङो बे सबायखौ बेवहाय होसननानै बा गारसननानै होनांगौ गारसारखांनायनि उनाव दानदीसे सम जोङो बेखौ ओ गाव हारसिङैनो गोदौ होगोन। बेवहाय जोङो लोगोसे मा होफानो हायो गोदौनायनि सिगाङावनो बा सबाइ गारसनखांनायनि उनावनो संख्रिखौ होफाखानो हायो आरो नोंथां। संख्रि होफाखांनायनि उनाव दसे सम जोङो बेखौ गोदौनायखौ खोबनानै होनोसै। खोबना होखांनानैहाय जोङो मा जेब्ला बियो मोजाङै गोदौबाय थायो अब्ला जों बेहाय खारै हरनांगोन। जुदि नोंथांनियाव खारै गैयाब्ला हाथाय बाजाराव बायनानै मोननाय सदाखौबो नोंथाङा बाहायनो हागोन आरो खारैनि जायगायावहाय। जोंहा गुबैयै खारैआनो जोंनि बर'फोरनि माखासे दोरोङारि ओंख्रि बाहाय जायो आरो। बे खारैखौ होनानैहाय जोङो दानदीसे सम गोदौहोगोन जेब्ला सबाइया एसे गुरै जायो अब्ला जों बेखौ सागं बा फाख्राखौ जोङो बेहाय नो सानानै होगोन जाहाथे सबाया गासिबो गेब्लेनानै ओ दोलो दोलो जायो आरो फिस्ला जायो आरो नोंथां जोंहाथ' सबाया गाव हारसिंनो फिस्लाखा आरो खारै होेदेरनायजों बेयो गुरै रायनानै मोजांसिन जायो। बेनि उनाव जेब्ला बियो रुयो अब्ला बेहाय जोङो मा ओ जि जोंनि एवनानै लानाय ओ जे दाउ बेदर बे दाव बेदरखौ जोङो होसननानै होगोन होसनना होखांनानै बेखौ जोङो दान्दिसे सम खोबनानै होगोन। बिदिनो जोङो खोबलाय आरो खुस्लिजों एरलाय बिदिनो खालामबाय थानो न सम सम आरो अरखौबो मोजाङै होबाय थानांगौ जायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोङो बेखौ नैजिबा बा थामजि मिनिटसो जोङो मोजाङै गोदौहोबोखांबाय थानानै बियो मोननायसिम सौहैनो हायो। अब्ला जोङो मोनहां मोनहां जायोब्ला मा जोंनि जे गंगार दुन्दिया बे गंगार दुुन्दियाखौ जोङो खानानै सुनानैहाय बेयाव गारसनना होनांगौ। गारस'ना होयोब्ला जोंहा मा जोंनि मोदोमथि बा गोथाव थिया बांसिनै ओंखा ओंख्रि जानायावनो जोङो मोननो हायो आरो नोंथां। जे आंनि सबाइजों दाउ संनाय जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बे ओंख्रिया इखिनियावनो जोंहा मोनबायबा जा जानाय जाबाय होनना आं बुङो हायो आरो स' नोंथां जोंना समाबो जाबाय आसा खालामो इयुनाव बेफोरनि सोमोन्दै सावरायफिननो मोनगोन होनना नोंथांजों एसेनोसै नोंथां।
औ नोंथां नोंथांसिम आङो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय साबायखर नोंथां।